हेल' हेल'
खो खोनादों ना नोंथां
औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय
औ खुलुमबाय नोंथां होमबा जों जों बर'फोरनि सोलोंथाइनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां गोदोनि सोलोंथाइया माबायदि जों सोलोंथाइ लाबोदोंमोन ना
औ औ औ
नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनोसै जों गोदो बर'फ्रा माबायदि सोलोंथाइ लाबोदोंमोन बिनि सोमोन्दै
औ
ओ गिबियावनो सोलोंथाइ होनोबा जों गोदोनि समाव जोंहा बर'फ्रा जोबोर खस्थ' सोलोंथाइ लानायाव खस्थ'मोन मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां फरायसालियानो गैयामोन होन होननानै बुंदों जोङो एबा मोनथिबोदों जेरै जोंङो अबावबा दं फां सिङाव एबा बेफोरावसो सोलोंबोदोंमोन होननानै जोंनि बे रिसि मुनिफोरा बेफोरजोंसो लेखा बिलाइयाव लिरबोदोंमोन एबा दंफां हा दं फां बिलाइयाव लिरबोदोंमोन होननानै बुंदों आरो जोंहा
औ औ औ
गोदोनि सोलोंथाइया बेनो जे ओ गोदो जोंहा बर'फ्रा आरो एसेग्राब माने सोलोंथाइ लानायाव दावगानायबो नङामोन ओ सोलोंथाइ लानाय होनोबा जोंहा बेनो जे ओ नांगौखिनि जेरै जों माखासे स्कुलफोरबो एबा फरायसालि एबा जेरै फोरोंगिरिफोरबो गैयामोन जोंहा बेयाव आरो इसेग्राब मानि गोरों सुबुंफोरबो गैयामोन जोंनि गोदोनि समाव जों दा आथिखालाव नायोब्ला जोंहा गोबां मोजां मोजां स्कुलफोरखौ जों नुनो मोनसै एबा फरायसालिफोरखौ जों नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि समाव जोङो ओ फरायसालिफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन एबा जों सोलोंथाइ लानायावनो गैथारामोन आरो दा जेरै जों सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा थाखो खथानिबो ओ आंखालमोन आरो जोङो बिजाबफोरनिबो आंखालमोन बेबायादिनो सोलोंथाइ लानायाव जोङो आरो जोंहा फोरोंगिरिफोरबो गैयामोन जेरै जों ज' ज' जेरै माखासे जोंखौ रिसि मुनिफोरासो जोंखौ फोरोंदोंमोन आरो बिदिनो जों लिरनो थाखाय जोंहा जेरै ओ कार्ट पेन्सल आथिखालनि बायदि गैयामोन जेरै ओ लेखा बिलाइबो गैयामोन जोङो दंफां बिलाइफ्रावसो जों सोलोंनानै फैदोंमोन बेबादिनो जोङ आरो आथिखालनि दानिखौ नायोबा जों दानि मुगायाव जोङो गोदान जेरै आथिखालजों जोङो गोरोबफानानै जोङो माखासे जोंनि बर' समाजावबो गोबां सोलोंथाइयाव जौगाबाय आरो जों जेरै गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोङो जोंनि गेजेरावबो गोबां बिदिनो अ अफिसार गिदिर गिदिर एबा ओ माखासे गोजौ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै गोजान गोजान हादरफ्राव जोंङो खामानि माव मावहै नायखौ नुनो मोनसै जोंनि आथिखालाव बर' समाजावबो आरो जों गोदोनिखौ बुंङोब्ला जोंहा एसेग्राब माने नांगौखिनि गैयै सोलोंथाइ लानो हायिनि थाखाय जोंहा बेफोराव जोंङो बांद्राय सोलोंथाइ लानायाव जौगानाय नंङामोन आरो आरो जों गोदोनि सोलोंथाइया बेनो जे गोदोनि सोलोंथाइयाव जोंहा नांगौखिनि माखासे नांगौ जानाय जेरै जेरै फरायसालिफ्रावबो जोंहा न फरायसा सालिबो गैयामोन जोंहा आरो जिरायनानै जोंहा बिदि आथिखालनि बायदि बिरेंसि एरि जिरायनानै जों ओ सोलोंथाइ लानो मोनामोन आरो बे जों ज' ज' दंफां दफां सिंफ्रावसो जिरायनानै जों सोलोंथाइ लायोमोन बेबायदिनो जोंहा आथिखालनिखौ बुंङोबा जोंहा आथिखालाव जोंहा सोलोंनायजों लोगोसे जोंहा गोदान बिरोंदामिनजों फोरोंजानाय जेरै फोरोंगिरिफ्राबो जाजोब्बाय बिनि लोगोसे जोंहा जेरै बेयावनो माखासे ओ उफेरा क्लासफोर फोरोंबाय जेरै खेला देला गेलेबाय आरो माखासे कम्पिुटारफोरखौ फोरोंबा बेबायदिनो जों आथिखालाव बांसिन नुनो मोनसै आरो जेरै जों गोदान मुगानि फोरोंनाय होमबा नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन जोंनि गोदो सोलोंथाइ लानाया माबायदिमोन आरो दानि आथिखालनि सोलोंथाइ लानायाव माबायदि फाराग दं बेफोरखौ नोंथांङाबो अननानै फोरमायलांदों एसे
थारैनो आङो एसे फोरमायना होनो सानदों सोलोंथाइनि बागै दा सोलोंथाइ होनना बुंङोब्ला सोलोंथाइया माने सुबुं जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पद आरोना नोंथां दा बे सोलोंथाइया माने मानसि मानसि खौ माने गियान आरजिनायाव मदद खालामो आरो नोंथां दा माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंङो मुलुगखौ मोजांङै बुजिनो हायो बा बेयो ओ गाज्रि रोंगौथि आरो मोजां रोंगौथि फाराग खौ दिनथियो आरोना माखासे पार्क दंङो दा बेनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ गैयै मानसिया माने आथिखालनि जुगाव आगोलाव थानो हायो नाथाय बेयो मोजां साखरि आरो बे स्पार्ट बिजनेस खालामनो थाखाय गोनां आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ थानाय माने समाजाव माने हिंसा हिंसि बा हिंसा हान्थिनाया खम आरो नोंथांबा खम जायो सोलोंथाइ गोनां मानसिनयाव दा समाजाव अनलायनाय आरो खौसेथि बारायो आरोना सोलोंथाइ थाबोला दा माखासे सोलोंथाइया सुबुं जिउखौ माने सोराङाव लाबोयो बा बयनोबो मोजां सोलों फोथाय होनाया रायजो आरो सरखारनि बिबान आरो ना नोंथां दा सोलोंथाइ आरो गथ'सा दा सोलोंथाइ आरो गथ'सा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गथ'साफ्रा माने हादोर आरो समाजनि उन दा इयुनखौ मोजां खालामनो थाखाय सोलोंथाइा बयनिख्रुइबो गोनां दा सोलोंथायाइया सोलोंथाइया गथ'साफोरनि माने सावस्रि आरो गोसोखौ सांग्रां खालामो दा बेखौ लिरनाय फरायनाय आरो बुजिनायनि गोहोयो आरोना नोंथां सोलोंथाइया दा बेनि गे गेजेरजोंनो सोलोंथाइनि सोलोंथाइजों बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गावनि माने ओ गोसोनि सभफ बा गावनि आखल आखु बा बेफोरखौ सोलोंथाइखौ माबारै दाना लानांगौ? दा फरायसालियाव गथ'साफोरा मोजां आखु ओ बा मोजां आखु आखु आखुथाय सोलोङो दा बियो ओ सोलोंथाइया माने सासे मोजां नाग्रिक बा मोजां फरायसा बा गोसो बोहोनाय गियानि जानानै मदद खालामो आरोना दा बेनि गेजेरजोंनो सोलों थाइनि गेजेरजों गथ'साफोरा बा बिगियान बा बायदि बायदि बा ओ सानखान्थि बा बेफोरनि बागै रों-रोङो बा बायदि बायदि दा बे रोंगौथिखौ बिसोरो माने ओ बिसोरखौ माने सोलोंथाइ उनाव मदद खालामो आरोना नोंथां।
औ
गथ'साफोरखौ एंगारनानै ओ सोलोंथाइ होनो ओ बा सोलोंथाइ होनो नांगौ आरो ना गथ'साफोरनो दा सोलों थाइ मोननाया माने मोनफ्रबो गथ'सानि माने मोनथाय आरो ना दा बेनि गेजेराव जोंनो ओ राव आरो थुनलाइ दा राव आरो थुनलाइ होननानै बुङोब्ला बेयाव बिमा राव बा इंराजि राव आरो गुबुन गुबुन रावफोरनि लिरनाय बा फरायनाय आरो रावखान्थि सोलोंनाय जायो दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा सानखान्थि सानखान्थि होनना बुङोब्ला जोंहा अनजिमा दा हिसाबा हिसाबनि काजिअमेद थि आरो साननाय हनायनि गोहोखौ बारायो आरोना सानखान्थिया सोलोंथाइया दा माखासे मुलुग बिगियान मुलुग बिगियान होनना बुङोब्लाथ' जोंहा मुलुग बिगियानाव ओ बिखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों आरोना जिब बि गियान बा पदारथ बिगियान आरो रसायन बिगियान दा समाजारि बिगियान होनना बुङोब्ला बेयाव जोंहा जारिमिन बा भुमखान्थि आरो राज बाय बिबायदि बिगियान आरो बिनि बागै जोंहा सोलोंनाय जायो आरो नोंथां दा आथि खालनि माखासे ओ गोनां आयदाफोर थायो बेवहाय ओ कम्पिउटार बिगियान बा आथिखालनि जुगाव डिजिटेल रोंगौथि ओ कदिं आरो इन इन्टारनेट बाहायनायनि गियान आरो आथिखाल दा रांखान्थि आरो बेफार होनना बुङोब्ला जोंहा ओ रांखान्थि बा संसार जानाय बा बेफार बिजनेस खालामनायनि मा खासे नेमखान्थिखौ माने सोलोंथाइजोंसो जोङो मोननाय मोनथियो बा मोनो। दा बिनि गेजेरजोंनो जोंनि सोरगिदिं बारहावा आरो बेखौ ओ रैखा खालामनायनि बागै सांग्रांथि लाबोयो आरो नोंथां
दा बेनि गेजेरजोंनो ओ सुबुं माने सुबुं अनजिमानि जौगानाय सोलोंथाइनि गेजेरजों दा हिनजावसाफोरनि सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला समाजाव आथिखाल माने मा ओ हिनजावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनाया जोबोद गोसो होनाय जादों आरो ना नोंथां? जोङो ओ औ औ नुदों गामि मा माने फोथारफोरावबो माने आथिखाल बिमा बिफाफोरा माने गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनो सांग्रां जाबाय आथिखाल दा बेनि गेजेरजों जोंहा रां गैयि बा जेबो फ्रि सोलोंथाइ आरोना नोंथां सरखारनि फारिनिफ्राय गथ'फोरनो जागोन माने गोदो गोदाय बेफोर गैयामोन दा आथिखाल माने गैयामोन दा जोंहा गामि फोथार फोरावबो माने आथिखाल मा जायो बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौथ' फरायसालियाव बा थिनहरो दा बेनि गेजेरजोंनो माने जोंहा फ्रि सोलोंथायाव माने ओ फर सरखारारनिफ्राय माने गथ'फोरनो जाहोनाय बिजाब आरो गाननाय जोमनाय फ्रि होनानै सोलोंथाइनि माने हारखौ बारायनाय जादों आरो नोंथां दा बेनि गेजेरजों सो सो सोलोंथाइखौ लानानै इयुनाव माबायदि जौगायो दा साख'रि आरो बेफारनि सुबिदा दा सोलोंथाइ लानायाव जौगानाय फैनाय माखासे सुबुंफ्रा गोदान गोदान साख'रि आरो गाव खुद बेफार बिजनेस खालामनो हाबाय आरोना सोलोंथाइ लानानै दा जोंनि फरायसाफोरा माने मुलुगनि गुबुन देश बा गुबुन हादोर फोरजों माने एसे सोलोंथाइ खान्थि मोननो हानाया जाबाय बा हानाय जाबाय आरो ना दा सोलोंथाइ लानायाव जौगानाय बा सोलोंथाइ लानायाव जौगानाया आथिखालनि समाव जोबोद माने गोनां आरोना आरो बेयो समाजनि दिगखौ सोलायदों दा सोलोंथाइनि बिथिङाव बेफोरबायदि जौगानाय फैदों दा बेखौ डिजिटेल आरो बायदि जौगानाय आरोना दा अनलाइन फरायनाय
बिरोंदामिनि जौगानाय औ नोंथां टेकनिकेल जौगानायबो बिरोंदामिन ओं
औ आथिखाल माने ओ जोंहा ओ नेटनि मददजों बा अनलाइननि मददजों गथ'साफ्रा न'आव औ औ न'आवनो थानानै माने औ न'आवनो थानानै माने मुलुगनि मोजां मोजां सोलोंथाइखौ मोननो हाबाय दा बेनि गेजेरजों ओ फरायसालियाव माने जोंहा मा ओ बर्डनि सोलाय माने प्रजेक्टर माने ब्लेक बर्ड माने बर्डनि सोलाय जोंहा प्रजेक्टर आरो कम्पिउटार बाहायनानै सावगारि आरो ओ भिडिअ'नि गेजेरजों माने आयदाफोरखौ गोरलैयै बुजायनाय जायो आरोना नोंथां दा बेनि गेजेरजों जोंहा डिजिटेल राइट होनना बुङा बिलाइ बिजाबनि सोलाय जोंहा इबुक आरो पिडि एफ नि गेजेरजों माने फरायसाफ्रा जेरावबो फरायनो हायो आरोना दा जोबनायाव आङो एसे बुंनो सानबावदों दा सोलोंथाइ खान्थि सोलायनाय जोबनायाव दा रोंगौथि ओ सायाव साननाय बा सरकारा आथिखाल खालि बिजाब फरायनायल' नङा दा गथ'फोर